खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों। नोंथाङा फ्रि दंना?
औ
हेल' नोंथां खोनादों ना? औ नोंथाङा दसे औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदा सावरायनो होननानैसो कलखौ खालामनाय जादोंमोन।
औ नंगौ थारैनो औ हागोन नोंथां थारैनो आंबो दा बे समाव ओरैनोसो जिरायनानै दङ।
नोंथां बिदिब्ला जों बर'फोरनि जिब जुनार फिसिनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा।
औ नोंथां आथिखालाव बेबायदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बांसिन माबायदि जिब जुनारफोरखौ न'खराव फिसिनायखौ नुनो मोनो? नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ हागोन। दा नंगौ नोंथांनि सोंथिया जोबोद मोजां जोंनि बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय सोंथि दा बेखौ जोंनि ओनसोलाव फिजानाय जिब जुनार नङा होमबा नोंथां दा बेखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो थांगासिनो बे समाव दा गाहायै जों बर'फोरनि संसार जानायाव न'खर न'खर मोननो थांनाय जेरै जिब जुनार होनोबा माखासे जोंहा गाहाय अमा मोसौ, बोरमा, दाउ हांसो बेबायदिनो नङा होमबा दा बेफोरखौ जोङो बर'फोरनि गेजेराव गोबां माने न'खर न'खर मोनो नाथाय बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव एसे खम जाबाय गामि ओनसोलावबो गैया नङा दङ हानद्रेदआव ओइटि न'खरानो दङ टुइन्टि न'खरा माखासे जायगा सुबिदा गैयिनि थाखाय एसे खम जादों आरो खायफा खायफाफोरा ओरैबायदि दङ जाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि जिब जुनार फिसिनानैनो न'खर फोथां नानै सोलिगासिनो आरो दा आं गाहायै जोंनि ओनसोलाव फिजानाय दाउ फिसिनायखौ लाग्रोसै नङा होमबा दाउआ बारा गिदिर जुनारबो नङा
बयनिबो न'खराव जोंनि बर' गामिफ्राव जुदि थाङोब्ला नुनो मोनगोन माने दाउ माने सोरबा जोखौनो न'आव जानो थाखाय बुरजा फियो बिदै। मोन आरो फिसा खांनानै
औ नोंथां औ।
बिसोर खुब मोनसे बर'फोरनि माने बर'फ्रा बेदर ना बेदर जानो मोजां मोनो बेखौ जों बुंनांगोन। मानो होनबा बांसिन बांसिन जोङो न'आव जानो थाखायसो फियोमोन दा बेखायनो बे सर'आ दाबो बर'फोरनिफ्राय नागारनानै थांनो हायाखै आरो दाबो जोङो गामि ओनसोलाव बेबायदिनो दाउ फिसिनानै ओ फाननाय जानायखौ जों मोननो हायो जेरै सोरबा सोरबाथ' दाउफोरखौ दाउलाफोरखौ खासि बानायनानै बोसोरथाम बोसोरब्रै गाहाम दन्नायबो जों मोननो हायो। दा बेनि दाउ खासिनि बेसेनाथ' नोंथाङा मिथिहैखायो जानांगौ सेरसेयावनो दाइनजौ दाइनजौ गाहाम मोननो थाङो मोननो हायो आरो दाउ मासे खासिया मोजां देरजोबोब्ला थाम केजिनिबो सोरबा सोरबा बारा जायो। अब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो जायफोर जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरबायदिजों सोलियो दा दाउ फियो बेनिफ्राय जोङो मोसौ मोसौआथ' जोंनि लोखि मानो होनबा मोसौआनो बर'फोरनि गाहाय आबाद मावनायाव हालौवनायाव बाहाय जानाय लोगोसे गायफोरनिफ्राय जोङो गाइखेर लायो गाइखेर मोननायखौ जोङो लोङो। दा आथिखालाव मोसौनि बाहायनाया खम जानायलाय एसे जोंनि ओनसोलाव आरो नोंथां एसे खम जाबाय जायफोर माने
एसे फोथार जायगा थानाय बिसोरो दङ खुथिबो दङ माने मोसौनि बाथोन बेबायदि बिसोरो जायखौ बांसिन माबा खालामो फियो आरो गाइखेरखौ माबायाव बा बाजाराव लाबोयो आरो माखासे लावखार लावखार लानायनि गेजेरजों दा बिथांमोना गोबां मुलाम्फा जायो आथिखालाव गाइखेर एक लिटाराव जोंहा दाइनजि बा द'जि पार लिटार जों मोननो हायो। दा जुदि सामफ्रोमबो
नैजि नैजि लिटार गाइखेर मोनोबा गोबां रां जायो मासावनो गोबां रां जाहैयो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा हासार गोबोरखि बेबो आथिखालाव आग्लायनानै थांला नों हाग्रा बारि खुथियाव नों खुथि खालामदोंबाबो बेखौ जेब्ला मेसें बोथोर जायो गोरान जायो बे समाव माने आबादारि बिथांमोन
बा सोरबा सोरबा माने मोसौ गैयिफोरा हासार नांगौ होननानै मैगं जानायाव हासार नांगौ होननानै
ट्रेक्टरजों माने बायनानै लायनानै होफैनायखौ जों मोननो हायो दा ट्रेक्टर गंसेयावनो ब्रै रोजा बा रोजा गाहामसिम थाङो।
औ नोंथां।
औ दा बेखौबो माने जोंनि आथिखाल आथिखालाव मदार्नाव सोरबा सोरबा जेरै आं बुंदों ना खुरथि बेबायदि मोसौ मोसौ खौ बुरजा फिसिनानै रां आरजिनायनि सुबिदाखौ सोरबा सोरबा लागासिनो आरो सोरबा सोरबा न'आवनो ओरैनो गाइखेर जानो थाखाय मोसौ फिसिनायखौ जों आथिखालाव मोननो थाङो आरो दा बे बेनिफ्राय जोंहा मोनसे बर' आइजोफोरनि आंगोआनो आंगो जाहैबाय अमा फिसिनाय।
औ नोंथां थारैनो।
जाय न'खराव अमा माने मोननो थाङा बे न'खराव माने दै खालायखौ ओरैनोसो गारगारो बिस्रा आसुन्दैखौ बेबायदिखौ जों खोनानो मोनो। गावजों गाव बर' आइजोजों आइजो बिदि सम मोनोब्ला सावरायलायो। दा सानो आरो आथिखालाव माने अमा फिसिनायजोंबो जों रां आरजिनो हायो होननानै दा मरदानाव नायबाथ' जों गुबुन हारिफोरासो अमाखौ फार्म खालामनानै
मा खालामो औ अमानि फार्म खुलिनानै रां आरजिनायखौ नुनो हायो। दा जोंनि बर'फ्राबो जेननानै थायाखै दा न'खराव माखासे गुन्दैनि आंखाल नालाय बेखायनो मानै मासे बेफोरबायदि बयनिबो बर'फोरनि न'खराव जों मोननो थाङो आरो अमाखौ दा बिदिनो सोरबा फिसा फिसा जाहोयो फिसा फानो फिसा जाहोनानै अमा फिसा आमफ्राय सोरबाया बिदिनो खासि बानायनानै अमाखौ खासि बानायनानै फेदेरनानै स्नि दाइन मासनि उनाव फानो आरो दा
औ नोंथां।
रां आरजियो जोंनि बर' आइजोफोरा। ओमफ्राय जों मोननो हाब बावो ओरै दाउजों लोगोसे हांसो आरिबो माने लाफानायखौ नुयो। बर'फोरा बिदिनो फिसिनो गोरों दा दैज्लां समाव नै बर' आइजोफोरा दुब्लियाव हगारनो थाखाय जायगाा गोनांफोरा हांसोबो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। हांसोखौ
औ नोंथां।
जायो नालाय बेखायनो जोंनि ओनसोलाव फिसियो आरो
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि फिसिजानाय जिब जुनार बर'फोर था नाय ओनसोलाव बांसिनै माखौ फिसिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हा
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जेरै सिगाङाव बुंबोदों ओ मोसौ फिसिनायनि ओ बाथ्राखौ ओ बेनि गेजेरावनो जों मख'नो हायो दि ओ आथिखालाव जों ओ गोबां बर' सुबुंनि न'खरावनो नुनो मोनबोदि जारसि मोसौ खौ ओ बेखौ जों ओ फालांगिरि फालांगि नोजोरजों गाइखेरनि थाखाय जों फिसिनाय फिसिनायखौ नुनो मोनबोदों ओ जेरावहाय जों जारस सि मोसौनिफ्राय गोबां बिबांनि गाइखेरखौ मोननो हायो ओ बेजों लोगोसेनो जों जोंनि ओनसोलावबो बेबायद दिनो अमा, दाउ बेखौ बर' आइजोफोरखौ दिनैसिमबो फिसिनायखौ नुनो मोनबोदों ओ बांसिन जोंनि ओनसोलाव ओ आइजो फोरा अमाखौनो बांसिन बिबाङै बिबांनि फिसिनायखौ नुनो मोनो ओ गंफ्रोमबो नखराव जों ओ माथाम माब्रै बेबायदि अमा फिसिनायखौ नुबोयो बे अमा फिसिनायनि गेजेरजों जोङो ओ जोंनि बर' नखरनि जि राङारि अनसुंथाइ बेखौबो जों सुंबोनायखौ नुबोदों ओ बेयाव जोंनि बर आइजोफ्रा गोबां बिहोमा होबोदों बेजों लोगोसेनो जों जोंनि ओनसोलावबो बे नोंथाङा बुंबोनाय बायदि दाउ फिसिनायनि बाथ्रा बा हांसो फिसिनायनि बाथ्रा बेखौ बो नुबोनो मोनबोदों
बे ओनसोलाव जेनेबा ओब मोसौ जारसि फिनाय नङाहोनबा दा बे जोङो माखासे जार रसि मोसौनि आदारनि माने दानानि गोनांथि जायो दा बेखौ बाजाराव बायनानै मोननाय
माबा ओरैनो गामिनि हाग्राफोरावनो बुथुमनानै मोननाय दानाफोरखौ संनानै होनाय जायो
औ नोंथां ओ नोंथांनि कुइसना जोबोद मोजां आथिखालाव जों नुनो मोनो ओ बे बा-बाजाराव बायनाय जि सापर ओ बेजों लोगोसे जों ओ जारसि मोसौ नि थाखाय एक्सट्रा ओ बेबायदिनो मोसौ ओ गांसोनि थाखाय खेथि खालामनाय खौबो नुनो मोनो जेरै नै बिगा थाम बिगा बेबायदि जारसि मोसौनो होनो थाखाय ओ जुखाम हारिनि बेबायदि लाइफां बेखौ खेथि खालामनायखौ नुनो मोनबोदों
नंगौ थारै बेबो मोनसे जेरै मदार्न ग्रासलेण्ड फोनानै लायोब्ला माने
औ नोंथां औ नोंथां बिब्दिब्लाथ नोंथां जोंना बिदिब्लाथ नोंथां जोंना ना समाबो जाबाय औ औ नोंथां
हेलौ
औ नोंथा
खोनादों नोंथाङा
औ औ
दे बिदिब्ला नोंथां ओ आं खोनाफैदि
या आरो जोंहा समा जाबाय
औ नोंथां